औ।
हेलौ।
अ खुलुमबाय।
औ औ खु आंनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथां आ दा नोंथाङा फ्रि दंथ'यो ना?
औ औ नोंथां आं फ्रि दंथ'यो दा।
औ औ दे नोंथां होमबा जों एसे फंनैसो बाथ्रा सावरायनि।
औ औ।
आ आ आ जोङा आ मोननै हम आ जोंना मोन आ मोनब्रै जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव मोनब्रै मोनसे थाखो थायो आ उन्दै गथ' आरो लाइमोन बैसो जौमोन बैसो आरो बोराय बैसो। सो हा आ बिनि नो नोंथाङा फागथिखौ बुंनाय जेनेबा नोंथाङा अबे समनिफ्राय माखौ मा होनो बेखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय।
जागोन नों थां ओ नोंथांनि बे सोंथिखौ आं सोंनायनि थाखाय आंबो गोजोननाय मोनबाय। ओ नोंथांनो आं फारियै खोन्थालांगोन। ओ जेब्ला जों हा ओ। बिदिनो से बोसोरनिफ्राय जेनेबा जोंहा ओ जि बोसोरसिम बेखौ जोंहा ओ उन्दै गथ'सा होनना बुंनाय जायो।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओ।
औ औ। बेखौ जोंहा गथ'सा होनना ओ गाबज्रिनाय जायो आरो बुंनाय जायो। ओ बिनिफ्राय जोंहा ओ जेब्ला ओ जिनै जिनैनिफ्राय जिबा बे मोनथामखौ लानानै जोंहा लाइमोन बैसो लाइमोन बैसोआव गोग्लैनाय जायो। जों बेखौ लाइमोन बैसो बुंनाय जायो औ। बे लाइमोन बैसो ओ बेनिफ्राय ओ जोंहा जेब्ला ओ नैजि नैजिनिफ्राय नैजिबा निफ्राय जोंहा ओ बे समाव जोंहा ओ हिन्जाव माहारि ओ गाबज्रिनाय जायो मानो होमबा बे समाव जोंहा ओ जुलि जानाय सम नङा होमबा? बेखायनो जोंहा हिन्जाव माहारियाव गोग्लैयो बेखौ ओ आइ बुंनाय जायो। औ ओ बिनिफ्राय ओ जेब्ला ओ थामजिबा ब्रैजि बेफोरनि गेजेराव जोंहा बेखौ ओ बोराय बुरैयाव जोंहा गोग्लैनाय जायो बुंनाय जायो।
औ औ
औ बिनिनो बागै ओ नोंथाङा आंनो एसे ओ बेखौ फोरमायथिनो ओ फोरमायथिहरनो हागोन नामा नोंथाङा एसे गुवारै?
औ मानि बागै नोंथां?
ओ जिथु आं जे बुंलांबाय ओ बिनि बागै ओ जे आं ओरैनो नोंथांनो सुंद'यै आं फोरमायहरबाय। नोंथाङा बेखौ गुवारै एसे ओ फुवारनानै खिन्थाहरगोनखौ आं माने मिजिं
औ औ आं नोंथां ओ जेरै जोंहा उन्दै गथ'सा होनोब्ला जेरै जेनेबा जोनोमनिफ्राय जोंङो बिदिनो जि बोसोरसिम हालागै जिसे जिनै इसेमहालागै जेनेबा जों ओ बेस-बेसमाव जेनेबा जेबो बुजिनाय जाहैया जेनेबा गावनि गावखौनो सानस्लाबनो हायि जायो आरो जेनेबा। बे उन्दै बैसो उन्दै बैसो समाव बेनिफ्राय जोंहा एसे जिबानिफ्राय ओ हमना ला इदिनो जिनैसोनिफ्राय जिदाइन ओ नैजिबासिमहालागै जेनेबा बेयाव जेनेबा एसे देरफुबाय एसे लाइ-लाइमोन बैसो जाबाय बैसोखौ जोंङो थामजि बोसोरनिफ्राय हमनानै लानाय जायो आरो जेनेबा। ओ थामजि बेनिफ्राय थामजिनि निफ्राय जोंङो थामजिबा ब्रैजिखौ जोंङो जौमोन बैसो होनाय जायो। जों बे लाइमोन बैसो होननो समावनो जेनबा माखासे जोंनि ब्रेक ब्रेक गैयि माने हमथानो हायि मोनसे माखासे जोंना घथ'ना फोरा जालांङो जेनेबा उम माखासे जेनेबा जुलि जानाय सम जायि सम साया जायाबाबो। एबा माखासे जोंङो इलिगेल मोनसे थांखिखौ खायसे जेनेबा ला फ्लांनाय जायो जेनेबा बेयाव माने गोसो जों लाइमोन बैसो समाव गोसोफोरखौ हमथास्ला स्लाबनो हाया आरो जेनेबा माखासे खामानिखौ जोंङो मावनो लुगैबाय थानाय जायो बेफोरबायदि। ओ जेनेबा खामानि जाय खामानिखौ जों मावनो हाया बे खामानिखौ जोङो बे समाव मावनो लुगैयो। बेनिफ्राय जौमोन बैसो जौमोन बैसो जोंहा मोनसे जुलिनि सम जाहैयो जेनेबा जुलि जानो हानाय सम। दं गावबो जेनेबा एसे मिसुद मिसुर। जाहैयो आरो जेनेबा।
औ औ।
साननो हानाय गोहोआ फैयो जेनेबा। ओ बिनिफ्राय जोहा। ब्रैजिनिफ्राय जौसेनि गेजेराव। बे जेनेबा जोंहा एसे बो बोराय बैसो। सोआव आगोन होबाय। बोराय बैसोआव आगान होनाय। स्नि सेभेनटि सिक्सटिनिफ्राय हानद्रेदनि गेजेराव जोङो बोराय बैसोथार जाहैबाथाय ओ बे जोंनि सान्थौ फोरा माने गोरलैनि बायदिनो फैफिनो आरो जेनेबा जोंनि जेनेबा माखासे गथ' ओन्दै समाव माबायद बि बे माबायोमोन बोराबोमोन बे बोराय बैसोआवबो बे सिस्टेमा फैफिननो नागिरो माने एक केे ओन्दै गोरलै ओन्दै गथ' आरो बोराय बोराय सम बे मोननै स समा मोनसेयै रुजु जानाय बायदि जाहैयो माने
औ
उम जेबादि दिफारेन्सफ्रा एखेयानो जानो नाग नागिरो आरो जेनेबा जोंनि साननाय सान्थौफोरा एसे एसेयावनो रागा जोंनाय ओ एसे एसेयावनो बोराबनाय बेबायदि सान्थौआ बे मोननै बैसोआव जायो आरो
खोब मोजां ओ नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो मोननानै बेखिनि बाथ फोरखौ जिहेथु आं ओ मिथियाखैमोन बेखौ नोंथाङा आंनो मिथिहोनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम
औ औ
ओ जिहेथु जोंहा ओ लाइमोन बुङोना बे लाइमोन समाव ओ जों जों ओ बे समाव जों मा? खालामनाया मोजां जागोन नोंथाङा एसे ओ फोरमायहरनो हागोन ना?
अ बे लाइमोन समावथ' जोंना एकदम ओ ओ टारगेटआ जोंनिया फकास गल होननाय बायदि फकास इयर गल होननाय बायदि माने गावनि थांखिखौ होसोनांगौ माने फरायनायाव जेब्लाबो गोसो होनांगौ आरो जेनेबा जों बे लाइमोन समाव फरायनायाव जों जेब्ला पकास खालामो अब्लाना जोंनि साननाय जोंनि पकासा आलादा जाहैनो नागिरो आरो जेनेबा जोंनि मइेन फकासाआ रिदिं एन्ड राइटिं एन्ड स्टाडियाव थानांगौ जेनेबा ओ सोलोंथाइयाव थानांगौ जोंनिया बांसिन सोलोंथायाइयाव थायोब्ला होमबाना जों माखासे जोङो सान्थौफोरखौ गारनो हायो। माखासे जोङो डिक्सनारि फरायनांगोन माखासे जोङो लिरबिदां फरायनांगोन होनबाना जोंनि साननायफोरा माने मो थिगयैनो थायो आरो जेनेबा बिदिनो आबां जाबां गिदिंनानै आबां जाबां बेफोर बिदिनो साननायफोरखौ गाज्रि लाबोयोबा साननायफोरा बिदिनो थालांनो नागिरो माने।
अब्ला जोंहा ओ फरायनाय फारसे गियान बेफोर गासैखौबो जोङो लानो हायो नङा ओमबा? बे समावनो जुदि औ बे समावनो जुदि ओ बे लाइमोन बैसो समाव नोंथांनि बेसेन गोसाखौ नोंथाङा ओरैनो उदाङै जुदि थांगारहोयोब्ला गाज्रि लामायाव जुदि सोरजोंबा जानाय लोंनायाव ओ गफबना थायोब्ला बे नोंथांनिनो उनाव मोनसे जाबो ओ उन्दाहा खैफोद लाबोगोन नङा होमबा ओ बिनिखायनो बे लाइमोन बैसो समाव नोंथाङा जेसे हायो गियान लानांगोन आरो सोलोंथाइ लानांगोन। आरो नोंथांनि बे ओ जिखिनि ओ थांखि लादों बे थांखिखौ नोंथाङा जाफुंहोनायाव ओ हाजासे नाजानांगोन नङा होमबा।
औ औ औ
औ औ अब अब्लासो नोंथांनि बे ओ लाइमोन बैसो समाव उनाव ओ थांना थाहैनायनि माबा मोनसेबाबो नोंथाङा राहाखौ मोनहैनो हागोन।
औ औ औ
औ दा औ बे बेथ' आरो दानि जुगाव गोबां बे लाइमोन बैसो समाव जों बुजिस'वा नालाय गोबां गोरोन्थि हाबा मावलाङो। ओ जानाय बायदिसिना मबाइल सबाइल बाहायनाय इफोराव जों बफबनानै थायोब्ला। निथसय उनाव माबा मोनसेबाबो जोङो ओ राहा गोथे हैैगोन आरो।
औ औ औ बेनो थारैनो बेनो। ओ जों मबाइलखौ बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाब्ला मबाइलानो गावखौ जायो होननाय बायदि। बेबो अनलाइथ जुग जाबाय जोंनि माखासे नेर्क जेनेबा माखासे खामानियाव मोजां माखासे खामानियाव गाज्रि होननाय जों माखासेखौ जोंना नो जेनेबा मोनसे सो गासिखोबो जोङो बर' जों हारिफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै सानना लायो। जेरै जों सावथुनफोरखौबो जियानो जाया बेफोरखौ सोलोंथाइ होनना सानना लायो। जेनेबा बेयाव गाज्रि बिबथिब्ला बे गथ नायगिरिफ्रा गथ'फ्रा जेनेबा बे गाज्रिखौनो होसोलांगोन बेफोरबायदि आरो जेनेबा गेदेरफ्रा जा खिन्थायो बेखौनो उन्दैफ्रा लायो होननाय बायदि माने। ओं जों ओ जेनेबा बेनो आरो मोनस बे ओ अनलान बा थ' बा मबाइलनि माबायाबो मोनसे सोलोंथाइ आरो जेनेबा।
औ
बिदि आङो बेयाव जों सोरबा फेसबुक इउटुबफ्राव नोङो मोजां भिडिय' होयोब्ला मोजां मोनबाय। गाज्रि भिडिअ' होयोबा बे गाज्रिखौनो सोलोंथाइ हिसाबै जेनेबा गथ'फ्राबो सोलोङो न'खरफ्रावबो बा गाज्रिफोरख बाहायनाय खोननायोब्ला गथ'
औ औ जेराव मस रायज्लायनाय। जेराव सोलोंथाइ मोजां बेफोराव नोंथाङा बांसिननै फखस होनांगोन नङा होनोमबा।
औ औ
औ
बेनिफ्राय नोंथाङा दा बै अनलाइन मुगाखौ जेनेबा मोजां मोनना मोना जेरै दाथ' गुगोल पे फनपे पेटिएम बोरै सोलिबाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो।
औ खोब मोजां नोंथाङा बेखिनि गसंनायनि थाखाय। मोजां जोंनि थाखाय माने गोबां ओ हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय मोजां मोनदों मानो होनोब्ला अब्ला जोंहा दानि जुगाव ओ जों गोजान गोजान जायगायाव थायोब्ला जोङो गोजान गोजाननिफ्राय बेखायनो जोङो न'खरखौ फारसे रायज्लायहरनो हायो आरो गोनांथि रां दाह रां रुफा हरनांगौ जायोब्लाबो जों बेनिफ्रायनो हरनो हायो मोनहैनो हायो औ बेनि थाखाय मोजां जोंनि दानि बेखौ जों निसय माने गारनो हाया मोजां मा होनो बेखौ बाहायनायनिसो सायाव थागोन जायबा बाहायनो रोङा बियो गाज्रि लामाजों थांगोन जायबा बाहायनो रोंगोन बेयाव मोजां लामाजों थांगोन नोंथां
औ जोबोर मोजां नोंथांजों सावरायना जो मोजां मोनबाय जों
औ गोजोन्थों नोंथां।